खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
दङ ओरैनो दङ दा माने ट-टपिक्सनि सायाव रायज्लायनो रेडि
औ बिदिब्ला जोंनि दिनैनि टपिकखौहाय ओ दैज्लां बोथोर दाथ' दैज्लां बोथोरा सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां।
औ।
ओ। गायनाय फुनायनि आबादनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
जागोन दे।
अ नोंथाङा बिदिब्ला ओ नोंथाङाथ' आबाद मावो जाखानांगौ।
औ मावो।
अ नोंथाङा आबाद मावनायनि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
आबाद आबाद होनोबा बे आबाद मावनाया जाहैबाय ओ गामियारिफोरनि बे मोनसे थांना थानायफोरनि थांना थानायनि थाखाय ओ गुदि लामा आरो माने जायफोरा सा ख्रि बाख्रि गैया हा हु दङ बिसोरनि जिव खुंनाय राहा मोनसे आबाद मावनाया दा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला एसिया हादरमायाव गासैबो माने मा आ मावनानै रा माने जायो होनजायो आरो। आसामनि गाहाय आबादानो बो माइआनो माने गोबां मानसिफोरा बे माइ आबादखौनो मावनानै माने जिउ खुंङो आरो गावनि फिसा फिसौखौबो फरायहोयो माने सोलोंथाइ बिथिंङाव रांखान्थि बिथिंङाव सुंथानायनि थाखाय फ्राय माने आबाद मावनानै ओ थांनानै थायो आरो आसामनि मानसिफोरा आरो गोबां गामियारि मानसिफोरा आरो
औऔ
नोंथांङा आबादनि उम आबादनि था बेब हागोन नामा?
औ ओ जोंनि बे ओनसोलावहाय आबाद मावनानैनो जोबोद ओ बे जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंङो माइ माइरं फाननानै जोंङो न'खर सोलिनायाव बा नोंथाङा जेरै दा ओ गथ'फोरखौ फोरोंनाय ओ बेफोरावबो मदद मोनो। आबादखौ होनोब्ला जोंनि ओ जोंनि बि ओ जोंनि बे ओ ओनसोलावहाय ओ आबादखौ होनोब्ला जोंनि बेयावहाय फरिमल माइ बा जय बांला आरो ओ माइब्रा जोसा बेब फोरखौहाय आबादखौ मावनाय जायो। जोंङो आबाद मावनोब्ला फार्स्टावनो जोंङो ओ दब्लायसे बा दब्लायनै जोंङो जुदि हाया बुरजायैनो दंङब्ला दब्लायनैसोखौ खोथियाखौ फोखानांगौ जायो। नंङा होमबा नोंथां? ओ जोंनि बे ओनसोलावहाय
हेलौ खोनादोंं ना नोंथां? हेलौ हेलौ